खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथांखौबो।
ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनोबो गोजोन मोनाबिनि हामलायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां नोंथांनो सिगाङाव आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन नोंथाङा खोनासंलांदो नोंथां
औ दे नोंथां नोंथांनि सररायनायखौ खोनाबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन
औ नोंथां आङो मोनसे जोंनि आसाम हादरसायाव थानाय माखासे नेसनेल पार्कफोरनि सायाव आङो बेखौ सावरायगोन नोंथां जोंनि आसाम आसामावहाय मोनबैसे नेसनेल पार्क दं आरो बेवहायो मा मा जुनारफोर थायो बा मा मा जुनारफोरखौ जोङो मोननाय जायो बेफोरखौहायो आङो नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन गिबियावनो आङो बुंगोन बेयावहाय माखासे सरखारजों गनायजानाय माखासे हाग्रायारि ओनसोल दङ बे हाग्रायारि ओनसला जाहैबाय जोङो बेखौहायो जोथोनै लाखिनांगौ आरोखि आरो बेखौ जोङो जानला मोनला बाहायलाबायनो नाङा आरो जोङो बेयो जोंनि इयुननि धोन जायखौ जोङो इयुनावहायो माखासे जोंनि इयुन जोलैफोरा मिथिलांनांगोन आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम रायजोआवहाय गासै मोनदाइनथा नेसनेल पार्क दङ बेफोर जाहैबाय जोंहा गिबियावनो दङ जोंहा काजिरङा नेसनेल पार्क आरो मानास नेसनेल पार्क आरो डिब्रु सैखवा आरो नामेरि नेसनेल पार्क आरो अरां आरो दिहिं पाटकाय नेसनेल पार्क रायमना आरो सिखोना जोहोलाव आं गासैखौबो बुंजोबाब्लाबो जोंनि बड'लेण्डआव थानाय बड'लेण्डआव थानाय जोङो जोंहा मोनब्रै नेसनेल पार्क दङ जेरैहाय बुंनो हागोन जोङो सिखोना जोहोलाव रायमना मानास बेफोर जाहैबाय जोंनि बि टि सि ओनसोलाव थानाय बेयावहाय जोङो माखासे जिब जुनारफोरखौ मोनो आरो आरोखि जोङो बुहुमाव मोननो थाङै जुनारफोरखौ जोङो बे हाग्रा ओनसोलाव मोननाय जायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव बांसिन बयनिख्रुइबो मिथिसारजानाय बुहुमावनो मोननो थाङै मोख्रा जायखौ जोङो सनालि मोख्रा इं्लिसाव जोङो बेखौ बुंनाय जायो गल्डेन लांगुर बेखौहाय जोङो बुहुमावनो बेखौ मोननो थाङा आरो बेखौ जोङो जोंनि नैबे आसाम रायजो आरो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बड'लेण्डआव जोंनि बिटि सि ओनसोलावल' बेखौ मोननाय जायो आरो बेखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगोन म जोङो बेफोरखौहायो जानला मोनला सिगिसाव खालामनो नाङा आरो माखासे गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो बेवहाय मावनो नाङा आरो बेयो जाहैबाय जोंनि माखासे धोन जोंनि मिथिंगायारि सम्पद बियो बे सम्फदफोरखौ जोङो जानला मोनलायै बाहायलाबायनो नाङा जायखौ जोङो बुहुमावनो मिथिसार जानाय बेयो जेरावबो गैया जायनि थाखाय बेखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय एा गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादरनि मानसिफोरा बेफोरखौहायो नायनो थाखाय फैयो आरो बेवहाय सनालि मोख्राजोंल' मोख्राल' नङा बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोनो जेरैहाय जोंहा दङ मै मैया जाहैबाय जोंहा गोबां रोखोमनि दङ आलदा आलदा एबा गुबुन गुबुन जाथिनि जोंहा मैखौ मोननो हायो जेरै मै सक्र' आरो माखासे दंबावो बिदिनो गोबां रोखोमनि बेखौफोरखौबो जोङो जोंनि नैबे माखासे ओ नेसनेल पार्कफोराव मोनो आरो आ जोंनि बि टि सि आव थानाय जेरै सिखोना जोहोलाव रायम'ना बेफोराव जोङो बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जोंहा माखासे फिसा फिसौ अ एम्फौफोरबो दङ जेखौ जोङो मोननो थाङा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो नैबे नेसनेल पार्कफोराव एबा हायुङारि हाग्रा ओनसोलाव जोङो मोननाय जायो आरो दा बेफोरखौ रैखा खालामनानै लाखिनांगौवा जोंनि सब जों गासैनिबो बिबान बेजों लोगोसे जोंहा आ मा होनगोन बेखौहायो मिथिसार जानाय जायखौ गुबुन जायगानि मानसिफोरा नायनानै नायनो थाखाय फैगोन बेवहायो नायनो थाखाय फैयोब्लाबो जों बेवहाय माखासे बेवहाय माखासे रोखोमनि आ मा होनगोन बेखौ रां आरजिनो हायो आरो जोंनि सरखारा बेखौ आङो बुंगोन आरो आरो बेजों लोगोसे माखासे मोननो थाङै बिफांफोर मोननो हायो जोंनि जायगायावहायो आ बुहुम नाङैयो मोनै माखासे बिफांफोर दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बे हाग्रा ओनसोलाव आ बेजों लोगोसे जोंहा फिसा फिसौ मेरला रोखोमनि दङ जेरै मोफौ नेवलाय बेफोरो जोङो बे हाग्रा ओनसोलाव मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो आ बि टि सि नि आ बायहेरा जेनेबा जोंहा काजिरङा नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कावहायो बुहुमनाङैनो मोननो थाङै आ गं थसेल' गान्दा बेखौहायो जोङो जेरावबो बुहुमावनो मोननो था ङा जोङो बेवहाय जोंनि आसामावल' बेखौ मोननाय जायो आरोखि ओ जायनि थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय बेखौ नायनो फैयो। आरो बुहुमनाङैनो मिथिसार जानाय गंसे गं थसेल' गान्दा गं थ'सेयारि गान्दा होननानै जोङो बेखौ मिथिनाय जायो आरोखि। आंनि माखासे बुंनांगौ आयदाया बेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथा।
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो नोंथांनि माखासे हायुङारि पार्कनि सायाव सावरायनायखौ खोनानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो दा आं सावरायनो नागिरनाय आयदाया जाहैबाय आङो हाबाखौ बुंनो नागिरदों बर'नि हाबाखौ बर'नि हाबा गोदोनि हाबा आरो दानि हाबायाव माबायदि जाखो बेखौ बुंनो सानदों आं गोदोनि हाबा होननानै बुङोब्ला बर'निया आ जेब्लायबो जोङो बर'नि हाबायाव हाथासुनि बायदिजों लानाय हाबा जों नुनो थाङोमोन बर' हारिया जेब्लायबो बाथौ धोरोमखौ फुजिनाय बा बाथौ धोरोमखौनो गुदि धोरोम होननानै लानाय बेफोरखौ नुबोदों दा बेनि गेजेरजोंनो बिसोरो हाथासुनि होननाय हाबाखौ लायोमोन। जाय हाबाखौ मा सेंग्रा सिख्ला बेसोर सानैनि गेजेराव जाहाथे बिसोरो इयुननि समावहाय मोजाङै मोजां रायजो जालांनो हाथों बिसोरो गोरोबलायनाय बायदियै ओ बिसोरखौ ओ रायजोनि जयैहाय ओ हाबा होनानै बिसोरखौ ओ हाबानि गेजेरजों मोनसे ओ रादाय खानानै दोनहोमोन जाहाथे बिसोरो इयुननि समावहायबो मा मोजाङै मोजां अनलायनानै रायजो जानानै थानो हायो आरो गावसिनि जोलैखौ मोजाङै मोजां फेहेरलांनो हायो बेनि थाखाय ओ बाहायोमोन दा हा हाथासोनि हाबायावनो जोङो मा ओ प्रमाद ओ जाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहाय हाबा होनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो ओ जेब्लायबो ओ हाबानि समावहाय मा बाथौखौ जेब्लायबो थांखिनानै आरो बिसि नि गेजेराव खुलुमनानै बैसोर हाबाफोरखौ बै बाथौनि बाथौआव जाय इसोर दङ बेनि गेजेरजोंनो बिसोरखौ समायखेरा लाहोनानै हाबाखौ होनाय जायोमोन आरो बे हाबायावहाय जोङो ओ गामिनि गासैखौबो हानजायै हानजा रायजो राजायै जयै गाजा गोमजायै बे हाबाफोरखौ फालिनाय नुनो मोनोमोन। हाबानि समावहाय बिसोरो मा ओ जेब्ला हाबाखौ बिसोरखौ होखाङो अब्ला बि बे समावहाय ओ रायजो राजाफ्राबो बिसोरखौ गाजा गोमजायै बिदाय होनो थाखाय रंजा बाजा खालामोमोन आरो माखासे हाबानि मुङैबो ओ जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरबायदि बेब'स्था खालामनानै ना बेदरै दोलोलै नोगोरै रायजो राजाफोरखौ हाबा होनायनि थाखाय जाहोयो लोंहोयोमोन आरो बे हाबाफोरावहायनो जोङो ओ बेदर ओ बेदर ना दाउ बेफोरबायदि ओंख्रि फोरनि गेजेरजोंहाय रायजोफोरखौ बुजायना होनाय जायोमोन ओंखाम ओंख्रि बेफोरबायादि जाहोनानै नाथाय सिगांनि समावहाय बांसिन मानसियानो थाखा फैसानि बेलायाव एसे गोब्राब मोननायनि थाखायहाय मा जायोमोन सोरबाया हाबा हुखा होनाय समावहाय साहा पानि बेफोरबायदि साहा दै होनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो हाबाफोरखौ जाहोयोमोन लोंहोयोमोन आरो नाथाय खायफाया रायजोआनो बेफोरखौ रायजोयै हाबा होहोनानै बिदाय होनाय जायोमोन नाथाय जायहा रांफोरनि जेबो उसुबिदा गैया बेफोरो मा खालामोमोन रायजो राजाफोरखौहाय दोलै नोगोरै जाहोयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि ओ हाबाफोरखौ जोङो जोबोर खम नुनो थांबाय आरो गोबां मानसियानो रां फैसा रां थाखा फैसा बेफोरनि ओ बयबो दोहोनि जाहोनो हमबोनायनि गेजेरजों बिसोरो हाबाफोरखौ गोबां गिदिर गिदिर ओै लानो सानबाय आरो बिसोरो हाबाखौ हाथासुनि लायोब्लाबो जाहोनाय लोंहोनायफोरखौ गोबां गिदिर गिदिर महरै बिसोरो जाहोयो जेरावहाय जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैयि बेफोरबायदि खालामो। आरो बर' हारियाव गोदोनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ फुजिदोंबाबो आरो ओ उननि समनिफ्राय ओ ब्रह्म धोरोमखौबो फोसाब बिसोरो बोजबनानै लाबोदोंमोन दा ब्रह्म धोरोमजोंबो बिसोरो मा खालामो ओ हाबा होनायखौबो नुनो मोनो आरो माखासेया खृष्टियान बेफोरबायदियावबो बारस्लायलांनाय नुनो मोनबाय बेफोरनि गेजेरजोंबो बिसोरो बैफोर धोरोमनि नेमखान्थिजों बिसोरो हाबा होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो दा हाबा हाबा होनायाव जोङो बेफोरबायदिनो गाव गावबा गावनि ईसोरखौ थांखिनानै बा बिसोरनि खाथियाव आ समायखिरा लानानै हाबाखौ होयोमोन आरो दानि दिनाव दानि दिनावबो जोङो हाबानि समावहाय जानाय लोंनाय खौ नुनो मोनो नाथाय दानि दिनावहाय आ जायफोर हाबानि समावहाय खालामनाय खामानि दामानि बेफोरखौ जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दानि दिनावहाय दा गोबां गिदिर गिदिर थुम्बु बा स्क्रिन बेफोरबायदिखौ खोंनानै आ हाबाफोरखौ समायना हाबा थिलिखौ समायना खालामनो थाखाय बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जाग्रा लोंग्राफोरखौबो बांसिन गोथावै गोथाव खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिननिफ्राय बांसिन संनाय खावनाय बेफोरो जायो आरो सिगांनि समावहाय हाबाफोरखौहाय गोबाव खालामोमोन गोबावबो खालामनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो सानसे साननैजोंनो फोजोबनाय नुनो मोनो सिगांनि समावहाय मामोन आ आ जाथ्रा गान बेफोरबायदिखौबो देखायलायनाय बायदि जायोमोन आरो हाबानि समावहाय नाथाय दानि दिनाव बे फोर गैला दानि दिनावहाय बिगियानारि जुग आदबजों आ बेफोरो टिभि बायदिफोर दिन्थिनाय बा सोरबा मोसानाय बेफोरबायदिखौबो हाबानि समाव दिन्थिफुंनानै बैसोरखौ रंजानायनि थाखाय माखासे ओ देखायनानै होनाय बेफोरबायदियाबो नुनो मोननोसै आरो बिनि अनगायैबो जोङो हाबाथिलियावहाय ओ बेमफाथि बायदिसिनाखौ गोदोनि समावहाय दामनानै रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ नुयोमोन हारियारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरजोंहाय दामनानै मोसानाय रंजानाय बाजानायखौ नुनोयोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा बेफोरबायदि बेमफाथि दामनायफोरा खमायलांनो हमबाय दंङब्लाबो नाथाय बेफोरो गोबां बिबांनि ओ गोबां बिबांनि गैलिया खम बिबांनि जालांबाय दानि दिनावहाय ओ जानाय बायदिखौ नुनो मोन नुनो मोननाय जायो आरो हाबानि समावहायनो बिसोरो मा ओ बैसोर जाय सानै सेंग्रा सिख्लाफोरा जाय संसाराव हाबसिगोन हाबा जासिगोन बिसोरखौ थांखिनानैनो बिसोरनि बागै बायदिसिना खेलायनाय जंखायनाय रंजानाय बेफोरबायदिखौबो हाबानि दिनावहाय नुनो मोनो जायखौ ओ बै फोरनि अनगायैबो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय बेफोरखौबो मा ओ खेलायलायनाय बेफोरबायदिनि ओ महरफोरखौबो नुनो मोनो सावगारिफोरखौबो नुनो मोनदों दा हाबानि दिनावहाय बयबो मानसिफोरानो मा ओ रंजा खुसि गोजोनै बयखौबो हाबानि दिनावहाय जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो दा आंनि गोदोनि आरो दानि हाबानि सायाव सावरायनाया ओ जोबना थांबाय दा